दा नोंथांङा
औ खोनादों।
औ मा खालामगासिनो नोंथाङा दायो?
नै आङो ओरैनो जनानै दं आरो दा ओरैनो।
औ बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम आंजों सम होनो हागोन ना?
औ हागोन
औ आङो नोंथांनाव माने मोनसे सोंथि सोंनो सानदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन दा?
औ हागोन हागोन।
औ बिदिब्ला आङो जागायनोसै
औ दे
ओ नोंथांनाव आं बेखौनो सोंनो नागिरदों दि जोंनि आसाम हादरसायाव मा मानि था थाखाय मुंदांखा? बिनि स सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो सुंदयै फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन जोंनि आ औ जोंनि आसामा बिदिनो गोबां रोखोमनि थाखाय मुंदांखा जोंनि आसामा गिबियावनो सेथियाव जों मोन्नो हायो साहा बागाननि थाखाय मुंदांखा। आरो जों नैथियाव जों मोननो हायो, जोंनि काजिरङा जे
खोनायासै नंथां।
जोंनि जोंनि आसामाव खोनाबायना?
ओव औ खोनाबाय।
ओव। नैथियाव जोंनि आसामाव थसेल गंथ थानाय गान्दानि थाखाय मुंदांखा। नङाहोनब्ला?
औ नंगौ।
ओव जेखौ जों काजिरङा हाग्रामायाव मोननाय जायो।
ओव।
आरो बिदिनो जों गोबां बिदिनो रोखोमै जोंनि आसामा आरो इन्दि खुन्दुंनि थाखाय मुंदांखा। आरो ओव बिदिनो जों आरो सिल्क सारि जों जोंनि सिल्क सारिनि जाय जिथु खुन्दुं बानायो बेखौ जों मोननो हायो जोंनि आसामावनो। आरो ओव। जों बिदिनो बायदि रोखोमनि। गोबां बिदिनो जिनिसफोर मोननाय जायो जोंजों, फालांगिबो मावो, गोबाङानो फालांगि मावो जेन साहानि फालांगि मावो साहा बागाननि फालांगि मावो गोबां सुबुंफ्रानो। आरो लोगोसे औ जों गोबां बिदिनो सुबुंफोरखौ बिदिनो मावनायफोरखौ नुनो मोनदों, आरो आसामा गोबां बिदिनो रोखोमनि थाखाय मुंदांखा। आरो जोंनि आसामा गोबां जोंनि जेन खनगिरि सासे सासे मानसि सुबुंनि थाखायबो मुंदांखा, जोंनि आसामा सासे खनगिरि औ बिनि मुङानो जादों जुबिन गार्ड। नङा होनब्ला?
औ नोंगौ।
औ बिथाङा गोबां बिदिनो मेथाइ खनलांबाय जेन बिथाङा ब्रैजि ब्रैजिनिबो बारा। भाषानि मेथाइ खनलांबाय आरो। नङा होनब्ला औ। आरो बिथाङा बिदिनो थामजि गोबां हारि गैया मानो बे हारिनि मेथाइफोरखौ साफ्रोम हारिनि मेथाइफोरखौ खनदों, नङा होनब्ला?
औ औ।
औ जों बेफोरनि थाखाय मुंदांखा जों बिथांनि थाखायबो जोंनि आसामा मुंदांखा आरो बेल' नङा जोंनि आसामाव बिदिनो गोबां रोखोमनि जिथु गुबुन रायजोआव जों। मोननो थाङा जोंनि रायजोआवल' मोनो जों। बेफोरनि थाखाय मुंदांखा। जों आरो जों खाइ हाइजेंबो मोननो हायो जोंनियावहाय जों हाइजेंनि थाखायबो जोंनियावहाय मोनो, जोंनिफ्राय साप्लाइ जोंनिफ्राय गुबुन गुबुन हादराव माखासे थाङो हाइजेंफोरा, आरो बिदिनो जोंनाव। ओमफाय जोंनियाव खुसेर मोननो थाङो। जेथु गोबां खुसेर फोरबो मोननो थाङो जों बेफोरनि थाखाय मुंदांखा आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि थाखाय जों गा बायदि बायदिनि थाखाय मुंदांखा आंनि नुनायफोरावहाय बेफोरबायदिनि थाखाय मुंदखा मुंदांखा आरो नोंथांजोआ माखासे फोरमायनो हागोन नामा बिदिनो जेन आसामा मा मा जाहोननि थाखाय मुंदांखा
नंगौ थारैनो नोंथाङा बुंनाय बाथ्रा दाबो गासिबो सैथोआनो बिनि फ्राय आङो मोननैसो बाथ्रा सरजाबफानो सानो जोंनि आसाम आसामा नंगौ थारैनो साहा बागाननि थाखाय बा साहा आबादनि थाखाय जोब जोबोद मुंदांखा नङा होमबा?
औ नंगौ।
बे साहा आबादजोंनो बे बे सा आबादाव बा बा बागानाव मावनानै जोंनि माखासे गोबां गोरिब न'खरफोर जेनेवबा आं आदिबासिफोरखौनो होनबाय बिथांमोना गावसिनि न'खरखौ खुंनो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ
फिसा फिसौ फोरोंनाय बायदि बायदियाव आरो जोङो बे गोग्गाथाव बाथ्राया बेनो जोङो सापादखौ जोंनि आसामावनो मोननो थांदों । नङा होमब्ला आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां मुंदांखा मुंदांखा जायगाफोर दं । आरो मुंदांखा मुंदांखा ओ हायुङरारि पार्क दं नङा होमबा?
औ नंगौ
ओ काजिरङा बिनि अनगायै बो मानास बायदि बायदि इनिफ्राय आरो मुंदांखा मुंदांखा दैमाफोरबो दङ ।
औ नंगौ ।
बुरलुंबुथुर दैमा
औ ।
इदिनो सनाय रुफाय दैमा बायदि बायदि बे फोरनि थाखायबो जोंनि आसामा मुंदांखा होननानै आं मिथियो आरो ।
औ।
आरो नोंथाङा माबाफोर दाजाबदेरबावनो हागोन नामा?
जों जेखौ बुंनांगौ बुंखाबाय बांसिनानो अब्लाबो औ माखासे बिदिनो सरजाबफानोसै आरो ।
औ औ ।
औ जों जोंनि आसामथ' गोबां बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि थाखाय मुंदांखा जिथु जों गुबुन हादराव मोननो थाङा बा जायगाफोराव मोननो थाङा जेखौ जोंनि हादरावनो मोननो मोननै जों जों जों आ सामनि जानानै गोबां गोग्गाथाव आरो जों बेफोरखौ लानानै
औ ।
औ जों बिदिनो गोबां रोखोमनि बायदिसिना बुस्थुफोरजों जोंनि आसामा मुंदांखा बिदिनो गोबां रोखोमनि जों जुनादफोरबो मोननो थाङो जुनादफोरनि थाखायबो जोंनि हादरा मुंदांखा हादरा बा आसामा मुंदांखा । जों बेफोराव जों काजिरङा काजिरङा हाग्रामायाव जों मोननो थाङो गोबां रोखोमनि मुंदां मुंदा मुंदांखा जुनादफोरनि बागै मोननो थाङो । जों काजिरङा हाग्रामायावहाय जुनादफोर मोननो थाङो होब्ला सेथियावनो थसेल' गं थानाय गान्दा आरो बिथिनो सनाथि मोख्रा ।
औ ।
औ जों बिदिनो गोबां रोखोमनि मैदेर मैदेर मै बिदिनो गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर जुनारफोर बां नङा गोबां बिदिनो फिसा फिसा जुनादफोरबो दं मोदै मोदै दं बिदिनो बायदिसिना जुनादफोरबो मोननो थाङो आरो बेफोरफोरनि थाखायबो जोंनि आसामा मुंदांखा । आरो बिदिनो औ ।
नोंथांनाव आं बेखौ सोंबावनो सानो जेन'बा जोङो आसामनि ओ आबहावानि सोमोन्दै बा मिथिंगायारिनि सोमोन्दै रायज्लायगासिनो नङा होमब्ला?
औ ।
नोंथाङा बे खौ फोरमायनो हागोन नामा जोंनि आसामाव मा मा समाव अखा हायो बेबा मा मा दानाव अखा हायो?
औ हागोन हानायालाय जोंनि आसामावथ' बुंनो थाङोबा जोंहा जोंनि आसामावहाय दान दान हिसाबै जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसामावहाय जों बेखौ दैज्लां बोथोर हिसाबावहाय जों जों मोननो थाङो । दैज्लां दैज्लां बो थोराव गोगलैयो होनब्ला जोंहा एप्रिलनि एप्रिल बा जोङो बैसाग दाननिफ्रायनो जों मोननो थाङो । बैसाग दाननिफ्राय दैज्लां जोब जासिम औ बेखौ जों बेफोरबायदि दानफ्राव मोननो थाङो जेतु जों एप्रिल मे जुन जुलाइ जों आगष्ट सेप्तेम्बरहासिमलागै जों अखाखौ नुनो मोनो । नुनो हायो । आरो माखासे दान थानाया जों बेफोरावहाय खायफा खायफा दिनफ्राव जों अखा हानायफोर औ जों नुनो मोनो आरो बोथोरखौथ' जों होननो हाया नङा माब्ला मा जागोन औ जों बांसिन दैल्जां बोथोराव अखा हानायखौ नुनो मोननो हायो मानो होनब्ला बे बोथोरावनो गोबां आबादारिफोरा आबाद मावो जों जिथु माइ गायो नङा होनब्ला
औ
औ जों बेफोरखौ मोननो थाङो आरो आंनि मोनथिनाय मथेब्ला अखा हानाय
औ
आरो नोंथांजोया बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो दंबावो नामा
नंगौ नोंथाङा बुंनाय बाथ्रायाबो थिगानो आं जायखौ सो सानदोंमोन नोंथाङा बेखौनो बुंबाय आंनि मिथिनायावबो एफ्रिल दाननिफ्रायनो अखा हानाया जागायजेनो नोंथाङा बारदै सिख्ला होननाय सोदोबखौ मिन्थियो ना
औ नंगौ औ मोनथियो
औ बियो बे बारदै सिख्लाखौ जोंनि बर'फ्रा बैसागु दानाव फैयो होननानै फोथायो आरो नंगौना नङा होमबा
औ नंगौ
औ बारदै सिख्ला फैयोब्ला जेनेबा मिथिंगानि महरा माबायदि जायो नोंथाङा एसे खिन्थानो हागोन नामा
औ हागोन हानायालाय बारदै सिख्ला फैयो बुङोब्ला जों गोदोनिफ्रा मिथिनो जों गोदोनिफ्राय जों फोरखौनो जों मानिबोदों बारदै सिख्लानि बारदै सिख्लानि बागै जिथु जों मोननो बारदै सि ख्लाया जादों बारजों दैजों लोगो नांनायजों लोगोजों फैयो आरो बारजों जिथु जि जिथु जोङो बारजों। मोननो थाङो बार बारजों दैजों जिथु जों गायनाय बोथोर जों बारदै सिख्लाया जों जों बैसाग दानावहाय जों मोनथियो बारदै सिख्लाया फैयो होननानै जिथु बारदै सिख्लाया बैसागो जानो फैयो होननाय जों मानियो आरो बर' माहारिया बार बारदै सिख्लाया जिथु औ बैसागो जानो फैयो होननायजों जों मानियो आरो बेखौ गोदोनिफ्राय जोंनि बर' माहारिफोरा मानिबोदों आरो
औ बिदिबा समाबो जाहांबाय नामा नोंथां?
औ जोंना समावबो जाबाय।
औ बिदिब्ला दोनथ'लायनो सै। औ नोंथां औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन बाय।
औ।
उम।
नोंथांनिसिम औ नोंथांजोनिसिम गोजोन्नाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय दे।